औ खुलुमबाय सार औ मोजां दं सार नोंथाङा अबाव दं
आंथ' दङ उदालगुरियावनो बे साननैसो थां
अ आदसा आदसा दे जोबोद मोजां उदालगुरि थिंनो बेरायनो फैदोंमोन फैनायालाय आंबो उदालगुरियावनो फैदोंमोन बेरायनो अ थाजा खबराथ' बिदिनो गोबाव जाबायमोन नालाय उदालगुरियाव फै यैया बुं दं आरो जोबोद मोजां गासैबो दंथ'यो थिगानो इसोरनि अननायाव
गायनाय फुनायफोरा मोजाङैनो जादोंबा न'
औ औ सोर गायनाय फुनाय थ' स्टार्ट खालामबायानो जोंनिथिं अ ए खालामबाय जोंनियाव
हेल'
औ हेलौ
मा माइ गायदों
हेलौ ओ ए जोहा बोसोर थामसो जाबाय खोनादों
औ खोनागासिनो दं दे बुं दे
औ औ जोंहा बोसोरथामसो जाबाय बे मोनसे माइ खौनो गायगासिनो आरो पंकस होनना बुङो बे माइखौहाय जेनेबोला औ औ पंकस माइ थारमाने बेनि माइनि फिचार फोदों सार फोदों
आतसा आतसा
साया ओरैबायदि जेनेबोला बेलेग माइफोर बायदि इसिबां मेेनटेनेन्स लानांगौ जाया आरो बेखौ जास्ट फोलाना होबानो बियो। इजिलि ग्रहन आरो माबा माने गोरलैयैनो बियो देरो आरो माइआ। इसेबां बायदिसिना हासारफोरनि गोनांथि जाया बियो ज।
आतसा बिगायाव खै केजि बिगायाव बिगासे। देहायाव खै कि जि सो फोयो।
बेयाव एराउन्ड सिक्स सेभेन केजिसो नाङोदांलै। आं बेखौ आं आफानाव सोंनानै नोंथांनो फोरमायगोन र'। जिखुनु जा फसलखौ हले मोजां मोनो आरो बि। गायाव जोंहा नैजि। मननिफ्राय नैजिनै मनहालागै थांनाय बोसोर। बोसोरावबो बोखांनो मोनदों आरो बिगासे। खिथु बिसेबां फोनायावहाय। एसेबां माइनि गोनांथि जागोन बेखौ आं। आफाजों सावरायनानै नोंथांनो खोन्थागोन। हम। ओमफ्राय सारमोननाया मा मा माइ गायोमोनथाय।
जोंनि एरियायाव। बांसिन खेथि खालामामा। गायब्ला एसे एनै गायो आरो रनजित गायो। बेनिफ्राय जोसा ओमफ्राय माइब्रा माइब्राखौथ' जेनेबा लाफि। फेस्टिभेलनि थाखाय जोङो माला जों एरियाथ' जों खृष्टाननि। बेवहाय माने ख्रिस्टमासाव।
फिथा अनासि एनथाब बायदिसिना माने रंजानाय फोरबोनि थाखाय एसे एसे। गायो आरो।
ओ।
बे' गायग्रा बारा गैला दङ होमबोला दस पन्द्र' खरस दङदां। म जानाइसोनि गेजेराव बेसेबांल'सो गायनोसै आरो बे बारि जाजोबबाय आरो।
औ जोबोद गोजोनथाव रादाब सार दायो ओमफ्राय बोथोरा माबायदि। दि गायथावना जादोंना जायाखै माइ गायनो हानाय।
देग्लायथ' बोथोरनि महरा एसे बेलेग हा गुबुन बोसोराव बिदि। बिदि नङामोन दा देग्लाय। बेवहाय अखानि अखा हानाया बारा जादों जों मार्चनिफ्रायनो अखा। नेबाय थादों ओमफ्राय दायो।
दाब' बे जथना। बि मार्चआव जेरै सम सम अखा फैयो सानदुं दुङो बिदिनो सोलिगासिनो दङ आरो। अखाया बारा आरो देग्लाय बे हिसाबै जोङो मावला खोथियाबो मोजां जागोनदां आरो गुबुन गुबुन जायगायाव जेराव माने दै मोना बे। दा बै मोजांखौनो नुदों आरो खेथि बारिया एरियायाव मोजाङानो जागोन सानदों आरो। खिन्थु बारिफोरा हलि गय दंफां बिफां लाइफांफोरा रोदोमसोदों आरो।
बाथ्रा दे बहुद बहुत गोजोन्दों सार। सावरायनानै दा जोंनि। थिंबो बेबायदिनो जोंनियाथ' केनेलनि दै मोनो। बिदिनो जे समाव नांगौ बे समाव जोङो दैखौ‌ बान्दो थेनानै। फोथाराव सोनानै जों माइखौ आबादाव आबाद थिलिखौ जोङो आवगायनो हायो बेबायदि। बिदिनो जों इसे सिगां आवगायबाय आरो दा अखा। खौ नेबाय थानांगौ जाया जोंनिथिंलाय थेवबो दायो जोबोद मोजां जोंनिथिंबो।
गोरान गोरान खेथि मा मा खालायो।
गोरान खेथि ओ माइनि अनगायै दा माबा सिजोनाव बे दैज्लांसे सिजोनाव थ' जेबो गाया माइखौनो बांसिनै गायो ओमफ्राय माइनि इसे आ गोल जेरैहाय ओ मा बुंगोन बेखौहाय ओ जानुवारि फेब्रुवारि बेफोर दानफोरावहाय जोङो ओ जोंनि जायगायाव थाइ- बेंफोर आरो लोगोसे वाटारमलनफोर गायो आरो लोगोसे फानलुफोर गायो। आरो लोगोसे बिदिनो ओ गोथां। मैगं लाइ लाफा बेफोरखौहाय गायनो हायो जोंनि एरियायाव ओमफ्राय दा बे दैज्लां फैबाय नालाय दैया एसे एसे बुरजा जायो जोंनियाव बारा। थायो बेनि थाखाय गुबुन माइनि अनगायै गुबुन खेथिखौहाय खालामनाया एसे गोब्राब जायो आरो
उम उम उम आतसा इनिफ्राय बे नोंसोरनि नोंसोरनि एरिया जिथुनाखि उदालगुरि एरिया नङा होमबा
औ सार नगौ
दा बेवहाय बर'नि जिथुनाखि बै सिगाङावदि बर' कमिउनिटियाव मोनसे हारिमु बा ओंखाम गोरलै जानाय फोरबो बा ओंखाम जा जानाय जायोमोन न राय- जो हिसाबै गामियाव फास फास रायस खो जेनेबा ओंखाम गोरलै जानाया बेफोरबायदि प्रेक्टिसफोरा दंना गैला बेफोरबायदि हाबाफारि लायो लाया ओंखाम गोरलै जानाय माखासे जागायाव नुयो खिन्थु मेक्सिमाम माखासे गुबुन गुबुन जायगायाव बे बर'नि मोनसे जिथुनाखि ट्रेडिसनेलि फैबाय थानाय मोनसे समाजनि नेमखान्थि बा फोरबो बेखौ नुनो मोनाखै आरो दा नोंसोरनि एरियायाव बोरै सोलियो बा
ए जोंनि एरियायावबो बिदिनो एसे खमायदों खमायनायालाय बेफोर ओ माबा या मा होनगोन बेखौ फोरबो फोरा एसे खम फालिनाय जायोसै थेवबो गोबाङानो फालियो फालिनाया लाय बे फोरबोखौहाय नभेम्बर दानाव फालिनाय जायो जेब्ला जोङो माइ आबाद बिदिनो फोथारफोरनिफ्राय फसलफोर खौ मोननाय जायोना बै समाव बिनि गुबै उद्दिेस्स' बा थांखि खुंनायनि थांखियानो जाबाय जे फसलखौहाय मोजां मोनबाय बिनि था- खाय जोङो ओ बे सोरजिगिरि आफा इसोरफोरखौ जोङो धन्य'बाद होनाय हिसाबै जों बे फोरबोखौ फालिनाय जायो आ- रो बेहाय बे फेस्टिभेलखौ माने बेयाव ओ जोंनि बे उदालगुरि ओनसोलावहाय मोननै ओ रिलिजन हिसाबाव जोङो बे फोरबोखौ फालिनाय जायो बिथिं खृ- ष्टान फोराहाय गुबुन एसे रोखोमै फालियो आरो बिथिं गुबुन बिथिं हिन्दु रिलिजन फोराहाय बे खौ एसे गुबुन आलादाहै फालिनाय जायो। बिथिं माबाफोरनि हिसा- बैबोला मा होनो ओ ट्रेडिसनेल मेथदाव थाङो माने बिथिं हिन्दु जोंनि बर'नि बाथौफोरनि रिलिजनफोरनि सायावबोला कमप्लिटलि बियो ट्रेडिसनेल कालसारेल बेयाव जोङो फालिनाय ओ जायो। बे बे फोरबोखौहाय आरो बिथिं जोङो बे खृ- ष्टान धोरोमनि साइदै नायबोला बेखौ माथ्र' बेखौ गिर्जा आर'जफोर लानानै बेखौ फोरबोखौ फालिनाय जायो आरो बि मोनसे कालसारेलफोरखौ बारा नुनो मोना जों खृस्टानफोरनि थिंहाय खिन्थु बै माबाथिंबोला नुयो आरो जों औ औ बि बिदिनो जादों गोबां खमायलांबाय बे माबाया बे ट्रेडिसनेल मेथदै मोनसे फोरबोखौ फालिनाया बे खमायलांनो हमबाय जोंनि एरियायाव
उ उ उ आतसा
दे जोबोद मोजां मोनदों सारजों सावरायनानै गोजोननाय थाबाय ए गासैबो दं थिगानो सार न'खरावथ' गासिबो मोजाङैनो दं आइ आफा आदा आगै
नोंहा बे फिसाज्ला गेदिरा जि एमबिए खालामबाय थादोंमोन बे दा बहा साख्रि मावना दं
अ सार बियो फोजोबनानै बिथाङाथ' दायो कम्पानि साख्रिखौ मावनो खस्थ' मोनो होननानै दा बियो ससियेल सेक्टरावसो हाबनानै थाथ'बाय सार बे गावनि जायगायावनो जोंनि जायगायावनो दङ
उ आतसा आतसा
ससियेलल सेक्टराव एन जिअ मोनसे बेयाव हाबनानै दङ अ बोसोरनैसो जाबाय बे एन जि अवनो मोजाङैनो खामानिखौ मावगासिनो आंबो मोजां मोनदों आंनि फिसाजोला खामानि मावनाय बेखौ दा गोजानाव थानाबो उ उसुबिदा मोनोनो बे माबायाव मा होनो जेखौ फरायबाय बिनि फरायनायनि बायदियै खामानिखौ मावनांगौ मोना बिना कम्पानिफोराव मावनांगौमोन करर्प'रेट सेक्टरफोराव मावनांगौमोन दा बियो बाहेरायाव थाबाय थानो बे बिमा बिफानिफ्राय आरो गाव गावनि बिमा रायजोनिफ्राय गोजानाव थानो बानानै बिथाङा लकेलावनो थाफैबाय
आदसा आटसा जोंबा लकेलाव फैनानै मोजां खामानि मावनो हाबाथ' जोंबा लकेलनि मानसिफोरा बयबो माने
दायो मोजां मोनदों बिमा बिफाजों जमाय हैै थानो मोनो बिदा बिं फंबाय जमा खौसेथियै न'खरसे थानो मोनबाय थायो दा सेपारेट जाबाय थाया आयसलेसन जाबाय थाया नङाबा दं ' गाव हारसिं हारसिं सिं आलदा आलदा बा एसे सोमोन्दोआबो एसे खमायलांनाय बायदि जायो आरो बिनि थाखाय बेायनो दा न'खौनो बांसिनै लानो होननानै बियो न'आव थाफैनाय जाबाय
आतसा ओमफ्राय आरो बे
औ सार
फिसाजो उन्दैया बहा दं दायो फरायनायाथ' जोब्बायना
फिसाजो उन्दैया फिसाजो उन्दैया जोबनानै दंथ'यो बियो फरायनानै दा न'आवनो बियो बिमाजों बायदिसिना न'नि खामानि सोलोंथ'दों जास्ट रिसेन्टलि थांनाय बोसोरावसो कमप्लिट खालामदों नालाय बियो बे बोसोरसेखौ न'आव आरामै थानोसै हसटेल हस्टेलाव थायै थायै बाथ'बाय एसे न'आव जिरायगारनो होननानै बियो न'आवनो बुंथ'यो ओमफ्राय दा नैबे
एम एस सि आव माने एम एस सि एग्रिकालसार फरायदोंमोन दा
औ सार सार नंगौ औ दा बिनि थाखायनो बे बेयो बे दा जुलाइ बे मासनि नङाबा आगस्ट दानावनो बियो नेटनि एन्ट्रेन्स लिरगोन जुदि बियो बे नेटनि एन्ट्रेन्सखौ क्लियार जायो अब्ला बियो आरो गुबुन जायगायाव थांनानै बियो गोजौ सोलोंथाइखौ आरो लाबावनो होननानै सानदों आरो बिनि थाखायनो बियो जेरावबो मावथ'वाखै
जला नेट पास जाबाथ' जोङो कलेज इउनिभारसिटियाव एप्लाइ खालामनो हानाय मोनसे माबा थासिगोन बेजों लोगोसे आरो जि आर एफ जे आर एफ इउजिसिआ होनाय जिथुनाखि जे आर एफ फेल'शिप ना दा बेखौ मोनोब्लाथ' पिएसडि डक्टरेल स्टाडिसनि थाखाय मानथलि स्कलारशिप होयो दा बे खौ एसांथ' गोरा नङा हा आंबो बै समाव माने नेट जेआार एफखौ आंबो क्लियार खालामदोंमोन आरो दा एसे नाजाब्ला बेखौ ओरैनो पास जायो आरो आं बेखौ गोरानानैबो बारा बुंनो गैया आरो दा ओ एसे प्रेक्टिस नांगौ बेवहाय माने माल्टिपोल माने साबजेक्ट थायोथ' टपिक्सफोरा आलदा आलदा जायो दा एसे एनै माने बेनि थाखाय थुइनटिफर आवारस फरायनांगौ बेबो नङा खिनथु एसे एसे माने टपिक वाइस नायबानो माने पास जानायनि माबा थायो आरो सान्सेस थायो आरो
औ औ दायोथ' जिबायदि बाथ्रा बुङो आंनि फिसाया जे बियो गावखौनो बहुद साहसजों बुङो आरो थारमाने गावा बेखौहाय हाखागोन क्लियार खालामखागोन बायदि बे बाथ्राखौहाय बुंगासिनो दा गावनिबो खाफालसै मा जायो खाफालनिबो खोथा थायो आरो नाजानायाथ' गोबां नाजाखादों जोंबो गोबां